औ खोनाबायना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों।
औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोनानो जाहैबाय नोंथां। अ बर'फोरा बोरैहाय न'खर संसारखौ जायो नोंथांजों एसे सावरायनो नागिरदों नोंथाङा समान हागोन ना?
हागोन नोंथां सावरायनो हागोन।
औ अब्ला आं जागायदिनि
औ दे नोंथां।
अ बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जोङो बे जोंनि बे सा सानजा भारताव जेब्लासिम जोङो संसार जाबोनो सोलोंदों। अब्लानिफ्रायनो जों बर'फ्रा न'खर दानो सोलोंदों समाज दानो सोलोंदों। अब्लानो जोङो न'खर गंसेखौ जोङो ओ दैदेनलांनो सोंबोदों आरो नोंथां। बेजों लोगोसे जोङो बर'फोरा ओ न'खरखौ जोङो दैदेनबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों नुबोदों। ओ मोनसे न'खर जानांगौब्ला जोङो बेै न' न'खराव बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव फंबाय बिनानाव भाय बागि आदै मादै आबा आबौ आयं गासैबो जोङो ओ न'खर गंसेयाव जोङो थायो नङा होमबा? बिदिनो जोङो न'खर गंसे से जानांगौब्ला जोङो गासैखौबो लानानैसो जोङो न'खर गंसेया जानो हायो। आरो बै न'खरखौ जोङो मोनसे साबना हाबना समायना रमायना खालामनोब्ला जों बै न'खरनि गारजेनजों लोगोसे बिमा बिफा बिफा फिसाला बा बिहामजोफोरजों जों ज' ज' ज जाथारनानै जोङो मोजाङै खामानि मावनो हालांनांगोन आरो बिमा फोर बिफाफोरनि बोसोनफोरखौ जों मानिनांगोन आरो बिदा बिबाजै फोरनि बोसोनखौ जों लानांगोन गेदेरा बुंनाय खौ जों मानिनांगोन उन्दैया उन्दैया बेखायनो जोङो गेदेर उन्दैजों जों ज' ज' खामानि मावलायब्लासो जोङो न'खर गंसेखौ जोङो फोजौनो हायो आरो नोंथां आरो जोंनि न'खर गंसेखौ मोजां समायना रमायना खालामनोब्ला जोङो हिनजाव बा हौवा सानैबो जोङो गोरोबलायनांगोन। हिनजावनि साननायखौ हौवाया मिथिनांगोन आरो हौवानि साननायखौबो माने हिनजावा मिथिनांगोन आरो मानोना नोङो हौवा हिनजाव जों ज' जाय बिसि फिसाय जोङो न'खर दैदेननो नङा होमब्ला अब्ला गथ' गथायफोरखौ जोङो मोजाङै मोनसे माने बिसोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव जोङो बिथांमोनखौ खौबो जोङो फरायसालियाव हरो बेखायनो जोङो बिमा बिफाफोरा जोङो ओ बिमा गथ' गथायफोरनि ओ गोबां मोजां सोलोंथाइ खौ इयुनखौ नायनानै जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लाहोनांगोन।
नंगौ नंगौ।
जुदि गाव गावनि ओ हौवाखौ जुदि फोथायनो हायाब्ला आरो हौवायाबो जुदि बिसिखौ फोथायनो हायाब्ला जों न'खर दानायाव गोबां जेंना सोमजियो आरो बेखायनो सासे मोनसे न'खरखौ जों फोजौनोब्ला मोनसे न'खर नखर दानोब्ला जोंनि हौवा हिनजाव सानैबो गोरोबनांगोन आरो बे बे गोरोबनायजोंनो जों मोनसे न'खरखौ जोङो गोख्रों खालामनो हायो आरो मानोना हिनजावफोरा जोंनि न'आव थानानै जोङो गोबां खामानिखौ मावो। बिदिनो हौवाफोरा रां खामायनो थाखाय जोङो बाहेरायाव ओंखारलाङो। अब्ला हिनजावफोरा न'खरनि माइनाव हिसाबै जोङो न'खरखौ दैदेननो बांसिन माने बिहोमा होनो गोनां जायो आरो अब्ला आं नोंथांनियाव मिथिनो लुबैदों। मोनसे न'खरखौ जोङो साबना हाबना खालामनोब्ला जों बोरैहाय खालामनांगोन बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नोंथां जोङो ग न'खर होनोब्ला जोङो माने जों सुबुं माहारिया जेरै मोनसे न'खर दानानैसो जोङो थांनानै थायो बा जोङो बेबायदि गंसे न'खर खालामनानै जोङो संसार जानानै जोङो बे बुहुमाव थायो दा थिग बेबायदिनो जोङो गंसे न'खरखौ गोजोन एबा खुसि बा जौगाहोनोब्ला जोङो जों न'खरनि ग साफ्रोमबो माने गोरोबलायनाय आरो माखासे हाबाफोराव मदद होलायनांगोन। बा जोङो खामानि मावनो नांगोन थिग बेनि बेलायाव जोङो गिबियावनो जोंनि बिमा बिफा बियो मोजां जाग्रोनांगोन गंसे न'खरनि बिमा बिफा बि बेनो मानो मानोना गाहाय बे बिमा बिफाया दा बे इयुननि बा बिसोरनि उन्दै फिसाला फिसाजो बा न'खरनि गासै बिहामजो बायदिसिना न'खरनि सोद्रोमा एबा सुबुंफोरखौ बिसोरो गिबियावनो सामलायनो नाजानांगोन एबा मोजां आखललाखु फोरोंनानै बिसोरनो लामाखौ दिन्थिनानै होनांगोन गिबियावनो थिग बेबायदिनो आरो उनावहाय बिसोरनि फिसााजलाफोराबो बेबायदिनो गावनि न'खरनि गासैखौबो मोजां रायज्लायनाय होननाय बा गोरोबलायनाय बेफोरबायदिखौ जोङो लानो नांगोन ओमफ्राय फिसालाया जेब्ला हाबा जायो अब्ला बै फिसालायाबो गावनि हिन्जावखौ मोजाङै मोजां फोरोंनांगौ बा मोजाङै दैदेन लांनो बा माबा मोनसे गोरोन्थि मावोब्ला बे गोरोन्थिखौ आसि थुनानै बेखौ मोजां फोरोंनो एबा दिन्थिनो थाखाय दिथा होनांगौ हौवाया गावनि हिनजावखौ थिग बेबायदिनो हिनजावा ओमफ्राय गावनि हौवा एबा सोरबा सासे हौवाया न'खरनि सोरबाया गाज्रि एबा माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला बेखौबो मोजां दिन्थिना होना नै बा दिथा होनांगौ बेबायदि हाबाखौ जोङो मावलायनांगौ आरो अब्लानिया जों बै न'खराव माने गोजोनखौ जोङो नुनो मोनगोन एबा जौगानाय फारसेबो जोङो थांनायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो बेबायदि बिदिनो बायदिसिना हाबाफोरावबो जोङो बा मावनो लानाय माखासे जौगानाय हाबाफोरनि हमनानै ला जोङो जेखि जाया आबाद बा जोङो बा बेफार फालांगि बा फरायनाय लेखा फरायनाय बेफोरबायदि मोनफ्रोम खामानियावबो माने सासेया सासेखौ मदद होलायनानै जुदि नाजालायोब्ला बा मावलाङोब्ला जोङो बै न'खरा माने जौगानो थाखाय माने गोबाव नांनाय नङा एबा जौगानायनि बेलायाव माने खहा जानानै थानाय नङा जेनेबा बियो न'खरा थारैनो माने जौगानो हागोन आरो बेबायदि जोङो खालामोब्ला लोगोसे औ बेबायदिनो आरो लोगोसे जोङो लोगोसे जोङो गामिनि बा समाजनि बयजोंबो गोरोबनानै थानांगोन ओ जोङो ओ सोरबाफोर लोगो मोनोब्ला बा जोङो खा न' खाथि खालानि सुबुंफोरजों जोङो मोजां ओ रायलाय होनलाय सावरायलायनांगोन बा माथो होलायनानै जोङो गोरोबलायनानै जोङो अरायबो सानफ्रोमबो जोङो मोखां नायलायै रायज्लायनानै मिनि खुसियै जोङो गोरोबलायनानै थानांगोन अब्लानो अब्लासो माने संसाराव बे गोजोनखौ बा न'खरनि गोजोनखौ जों बेजोंबो जोंो मोननो हागोन
औ नंगौ नंगौ नोंथाङा गोथौ खोथाखौनो बुंदों जों न'खर गंसे खौ दानायाव जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बा जों जोंहा न'खरजों लोगोसे जोंहा गामि समाज थायो नङा होमबा जों गामि समाजजों जों गोरोबनानैबो जोङो न'खर गंसेखौ दैदेननांगौ जायो आरो मोनसे न'खरजों लोगोसे समाज गैयाब्ला जोङो न'खराबो जानाय नङा नङाबा बेखायनो जोङो न' खरजों लोगोसे जोङो समाज दांगौ समाजजों जों गोरोबनानै अरायबो खामानि मावनांगोन जेरै नोङो गामियाव जेरैब्ला सोरनिबा सारादु बा हाबा हु खा बेफोरबायसा जादोंब्ला नोङो गामि न'खरनि जानानै नोंथांमोनहा बेहायबो बाहागो लानांगोन नोंनि न'खरा हाबा सारादु जादोंबा नोंनि न'खरावबो ओ बाहागो लानांगोन बेफोरनो जोंनि समाजखान्थिनि मावनो गोनां बिबान नङा होमबा न'खर जानाय बा संसार जानायजों बेयो मावनो गोनां बिबान आंनि न'खरावबो गुबुना फैनांगौ आरो गुबुननि न'खरावबो आं थांगोन नङा होमबा जों मानसिनि न'खरावसो जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हायो नङा होमबा जों गुबुननि न' गुबुन जिब जुन्थुनिफोराथ' न'खर गैया नङा होमबा मानसियासो न'खर संसार जायो मानसिनि न'खराव मानसिया फैगोन बे जोंनि समाजखान्थि जों रोखा जानानै दोन खानाय बियो नङा होमबा बेखायनो जोङो गासै बिथिङाव जोङो खामानि मावगोन जोङो संसार जानायजों लोगोसे ओ गामिनि बोराय बुरैजों लोगोसे भाय बागि गासैखौबो जोङो अनसायनांगोन नङा होमब्ला जों मानसि जोनोम लादों जेरेब्रा जोनोम हाबा आरो थैनाय बेयो मानसिनि समाजजों खाजाखानाय नङा होमबा बिनि ओमफ्राय जोङो रावबो गोरोंबाबो निखावरिबाबो बा धोनिबाबो रावबो बिनिफ्राय जोङो गोजान जानो मोना माबा हाया बेखायनो जोङो समाज दानायाव ओ रायजो राजाजों जोङो बाहागो लानांगोन न'खरनि जानानै बेयो जोंनि गो माने मोनसे गोजौ न'खर बा गोजों न'खर दानायनि बेफोरबो मोनफा मोनफा माने नेमखान्थि आरो अब्ला नोंथाङा ओ सुंथाबै बुंनानै होबावदो जेरै जों न'खरखौ बोरैहाय फेहेरनो हागोन
औ ओ नंगौ नोंथां जोङो न'खरखौ फेहेरनो एबा जोङो ओ जौगाहोनो होनोब्ला जोङो ओ गिबियाव जोंनो रांखान्थिनि गोनांथि जायो जोंनो मानोना जोंनो माखासे थांनानै थानायाव बा संसार जानायाव जोंनो माखासे मुवा बेसादफोर जोंनो नांगौ जायो बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो मोननो थाखाय बा आंखालखौ सुफुंनो थाखाय जोङो रांनि गोनांथि जायो बैफोर रांफोरखौ जोङो बोरै मोनगोन होनोब्ला जो बोरै खामायगोन होनोब्ला जोङो न'आवनो बायदिसिना ओ जिब जुनार दाउ मा दाउसा जोङो फिसिनानैबो जोङो बेफोर रांखौ। खामायनो हायो लोगोसे जोङो ओ बायदिसिना आबाद मावनानै बा दुब्लि फोथाराव हो आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो जोङो रांखौ खामायनानै जोङो माखासे आंखालफोरखौ सुफुंनो हायो जेरै ओ जोंनि दाउ अमा बा बोरमा हांसो फिसिनाय होनोब्ला ओ गिबियै जोंनि न'खरफोराव ओ आइजोआनो गाहाय बाहागो लायो होननानै जोङो बुंनांगोन मानोना बिसोरो गोदोनिफ्रायनो फिसिनाय। बा फिसिबोनाय हिसाबै बिसोरो माने माबायदि फिसिनांगौ माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बिसोरो मोजाङैनो मिनथिगौ आरो बिसोरो न'खराव थानाय हिसाबै बिसोरो माने मोजाङैनो ओ मोनथिगौ आरो बेबायदि नोंथां।
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन जों लाखिथसै नामा?
औ जागोन नोंथां दे।
औ गोजोनथों।
औ गोजोन्थों।